औ खोनादोंना नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
हेल' खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां ओमफ्राय नोंथांनियाव आंनि। खौ मायादै खोनादों आवासखौ आंनिखौ माबायदि खोनादों आवासखौ? औ अब्ला मोजां खनायाखै ना होमबा?
औ मोजांखौनो खोना फैयाखै माथो।
औ हेल' खोनाबायना नोंथां हेलौ खोनाबायना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों ना खोनाबाय दे।
औ औ दायो मा खालामदों नोंथाङा?
ओ नै आङो दा मोन बोथोरा बारदो ना गुसु लामायावनो जिरायनानै दं आङो।
अ आंबो दायो बिदिनो सिलायावनो बायहेरायावनो जिरायनानै दं नोथां अब्ला माने जोङो दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ नोंथांनो फोरमायनानै खिन्थाग्रोसो दां ना।
औ औ औ।
मोजां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां मोजाङै खोनादों।
औ। माने जोंथ' फुड बा आदार माने फास्ट फुड नोंथाङा मिथिखायो ना।
औ औ औ।
फ्लासत पुट होननानै बुङोब्लाथ' बिदिनो जेनेबा फार्स्टआवनो जोङो जानाया बिदिनो चावमिन म फोर बा पकरा फखरि बाह खुगुनि
औ। औ मिथिगौ नोंथां।
बिदिनो मा माखौ मिथियो एसे एसे खिनथानो हागोन नामा मा मामोननि
माने आं मिथिनायखिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायनोसै।
औ दे फोरमायदो दे नोंथां।
औ जोङो फास्ट फुद होनोबाथ'
गिबियावनो सावमिन मम' सावमिनफोरखौनो होननाय जायोना। नङा होमबा, चावमिन, मम' इदिनो चिकेन पकरा नों जेरै बुंदों इदिनो आरो रल बायदि बायदि रोखोमनि फ्राइड राइस बिदिनो थायो गोबांनो आरो बेफोरखौ बानायनो माने गोबां जों माने हाथाय बाजारफोराव माने थांबा जों मोनजानो हायो। जाययाव जों माने रांखान्थियारि होनानै बायनानै जानांगौ जानाना फैयो। माने बिदिनो गोबां माने रोखोमनि बेसेन माने थायो बेहाय गावबा गाव मोनसे मोनसे बेसेन थायो जेरै मम'आ बे लेग बेसेन थायो बिदिनो चावमिना बेलेक बेसेन थायो। बिदिनो फ्राइद राइस आरो बिदिनो रलफोराबो बेलेक बेलेग माने माने फैसार लायो फैसार बिदिनो बुङोबा जोंहा माबाखौ बिदिनो रलफोरखौ जायोबा जोंहा चिकेन रल मोनो आरो फेस रल मोनो आरो बिदिनो एग रल मोनो उम फ्राय बिदिनो आरो मम'फोरखौबो सावमिनफोरखौबो बिदिनो एखे रखम खमैनो मोननो हायो बुङोबा आरो जों बेखौ बानायनायाव नांगौ होनबाथ' जोङो सावमिनखौ गिबियावनो चावमिन बानायनायखौ बुङोबा जोङो गिबियावनो बिदि बुङो जाहा दखानफोराव मोननो हायो। जाय सावमिन पेकेट होनना बुंगोन बेखौ जों रेडिमेदलै माने दख दखानफोराबो बिदिनो रेडिमेदैनो बायनानै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जाय सावमिनखौ जोङो माने रेडिमेद मोननायखौ जोङो बुङोबा बेखौ जों फेकट्रिफोराव बा दारिमिनफोराव बानायनायखौ नुनो मोनो मोननाय जायो जायखौ जों माने आथाफोरजों बानायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि गेजेरजों आरो जों सावमिनफोर बानायनायाव गोबां रोखोमनि माने जोङो गोथां मैगं होफानायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जों माबा इंराजियाव भेजिटेबोल होनना बुंगोन बेफोरखौ होफानाय नुनो मोननाय जायो जेरै जों कबि होनो बा जोंनि बर' रावआव खफि होनो बिदिनो खफि सामफ्राम बायदि बायदि रोखोमनि माने बुस्थु होफादेरनानै माने जों सावमिनखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने जों जानानै मोनो आरोना बेफोरबायदि आरो मम'खौ बुङोबा जों औ बेहायबो आरो चावमिनाव बुङोबा जोङो माने बिदिनो दाउ बेदरफोर होनानै माने संनायखौ मोनो जेरै जों बेखौ नन भेस औ फेस होनना बुङो बेनि उनाव आरो जोङो नन भेजबो मोनो मोननो हायो जेरै माबानिबो मोनो जों मा होनो पनिरफोरनिबो मोनो रुनामाथ ओमफ्राय चावमिनखौ आं पनिरफोरनिखौ जाफेर हायाखै बेनि अनगायै आरो जोङो माबाखौ होनोबा मम'खौबो होनोबा मम'खौबो आथाजोंनो बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ एनि उनाव जोङो मम'खौ बानायनो थाङोबाथ' जों बिदिनो मा होनो बिदि मा होनो बेखौ कफि बायदिसिना सामब्राम बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि माने बुस्थुफोरखौ माने लगायनानै जों बानायो होननानै मिथियो आं बानायफेरनो मोनाखै आं बारा मिथिनो मोना बेखौ आरो जों बेफोरावबो जोङो अ माने बिदिनो दाउ बेदरफोर होनानै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायो जायनि बेसेना माने ओ ननभेजनिफ्राय बारासिन जानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो जाययाव जों द दाव बेदरफोर बा ब्रयलार बेदरफोर होनानै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो नामा नोंथां
औ बिदिनो फास्ट फुड जाग्रा होननानै बुंबाथ बिदि माने आथिखालाव माने गोबाङै जानायानो जाहायो आरोना फास्ट फुडखौ जेरै नोंथाङानो माने मोननै मोनथामखौ बुंलांखाबाय जेनबा चावमिन मम' बा चिकेन पकराफोर बेजोंनो माने आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने फास्ट फुड जाग्राफोर ओंखारबाय माने गोदान गोदान माने गोदानैै संग्रा माने आलदा आलदा ओंखारबाय फाइभ स्टारफोराव आलदाफोर जायो थ्रि स्टार फोर माने गोबां रोखोमनि फास्ट फुडखौ माने गोबां जायगायाव आलदा आलदा रोखोमै मोनजायो आरो ना जेनबा बिदिनो एरिथिं एरिया हिसाबै माने बिदिनो जोंनिथिंबो बेखौनो मोननाय जायो नोंथाङानो माने बुंलां खाबाय जे चावमिन मम'फोर बिदिनो फ्राइड राइस बिदिनो घुगुनिफोर फखरिफोर बा सिंग्राफोर खौनो बांसिन नै मोननाय जायोखौनो होनजायो आरोना नोंथां। दिनै बेफोरखौ माने बारा खस्थ' नाङा होननानै बुंजायो। माने बेफोरो फास्ट फुड होननानै बुङो माने बांसिनानो माने थावजों जानाय बुस्थु बा मुवा बेसाद। होननानै बुंजायो नोंथां नंगौ नोंथां ओ बिदिनो माने फास्ट फुडाव माने बांसिनानो थाव थावजों संनायखौ जोङो मोनो। जेरै सिंग्राफोरखौ संनो थाखायथ' माने सिंग्राया मोननांगौबा माने दस्रा बुस्थुजों मोना माने थावजोंसो मोनखायो नालाय। बेखायनो बेफोरखौ माने थावजों सङो। बा बिदिनो फख्रिफोरखौबोथ' थावजों संनाय जायो। बा बांसिनानो फासपुट होननानै बुङोब्ला जोङो थाव थावजों संनाय बेखौ मोनो आरो।
औ औ।
जोङो माने फासपुट फासपुट आ माने आथिखालाव गोबाङानो फेमास बा मुंदांखा जाबाय होननानै बुंजायो मानो होनबा आथिखाल आथिखालाव जोङो फास्ट फुडखौ माने गोबां जासै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
बिदिनो राङारि बिथिङावबो माने बिदिनो फास फुडनि गला बा दखान होग्रा बिसोर माने आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि रां खामायसै होननानै बुंजायो। फास्ट फुड फुद माने फास्टफुडखौ माने मानसिफ्रा गोबां जायो जायो जाहैबाय आरो ना दा दानि समावहाय। गोदो बिदिनो बारा बिदि संनाय जायामोन बा फास्ट फुद बेफोरखौ बारा मिथियामोन बेखायनो माने गोदो बारा जायामोन नथाय आथिखालाव माने फास्ट फुदखौ माने गोबाङानो जानाय जाबाय होनजायो आरो चावमिनफोरखौ थायो आरो ना दायो माने गोबां रोखोमनि नोंथाङानो बुंलाबाय माने भेज नन भेेज जेनेबा भेजफोरावथ' बिदिनो पनिरफोर बा ओरैनो नर्माल पियास कफि बा माबाफोर होनानै संनाय जाहैबाय आरो नन भेज होननानै बुंबाथ' बिदिनो दाउ बेदर बा अमा बेदर बेफोरखौ बा बोरमा बेदरफोर आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि मानिे बानायसै आरो ना आरो जोङो माने मम'फोरखौबो माने गोबां रोखोमनि मोनजायो आरोना। नन भेज बा भेज नोंथाङा बुंलां खाबाय आरोबाव बिदिनो गोबां रोखोमनि जाबाय ज ओंखारबावबाय आरो ना दा फास्ट फुदाव माने बिरियानिफोर बा चिकेन ललिपपफोर पासताफोर बिदिनो मा होनो बेखौ? ओंखारबाय होनना बुजायो आरो ना बिरियानिफोराबो माने गोबाङा माने चिकेननि थायो बा भेेजनि थायो बेफोरखौ माने मोनजाबाय आरोना नोंथाङा माने बेफोरनि सोमोन्दै मान दा बेफोरखौ फाननानै माने माबायदि रां आरजिनो हायोबा माबायदि बिदि मोननो हायो बेफोरखौ एसे फोरमाय हागोन नामा नोंथाङा।
औ नोंथां ओ औ औ औ जोङोथ' नों दा जेरै बुंलांदों सिंग्राफोरबो थायो बिदिनो फाननायावनो। नों जेरै बुंदों सिंग्रा फखरि बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो गामि खाथि खालाफोरावनो माने गोबां दखान खालामनानै जानो जानाय फोरखौ जों नुनाय जायो जेरै जोंनि थाङो थाङो बुंनो थाङोबा जोंनि माने गामि सक गामिनि सक गला। फिसा फिसाफोरावनो जों बे फकरि फानग्राफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै बिसोरनि बेसेना माने बिदिनो दसे थाखा बिदिनो बिस थाखा बेफोरबायदिनिफ्राय जों स्टार्ट जानायखौ नुनो मोननाय जायो माने जि रां बिदिनो नैजि रां। फोरनिफ्राय जों स्टार्ट जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै बुङो जोङो बे चावमिन मम'फोरखौथ' गोबां माने बिदिनो बेसेन होनानै बायनांगौ। जायो जेरै जोङो द'जि रां गाहाम होनांगौ जायो जायखौ नन भेज होनना बुंगोन जों बेखौ जों मम'खौबो बिदिनो द'जि गुजि इदिनो गोबां रां लानानै माने जों माने फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरा माने गिदिर गिदिर बिदिनो हटेलफोर खुलिना लानायखौ नुनो मोननाय जादो बिसोर माने गोबां रांखौ आरजियो आरो माने बिसोर बे रांजोंनो माने जिउ खुलांनायखौ बा न' बां लुहुनानै माने थालांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बिनि अनगायै आरो बुङोबाथ' गोबां दं इदिनो गोबां माने बेजोंनो माने आरजिनानै मा ने गावनि जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिनि अनगायै बुङोबाथ' बुंबावो जोंहा इदिनो माने बुङोबा इदि मा होनो नों जा बुंदों बेखौ ओंख्रि मा इदिनो फुद मा फुदखौ बुङोबा बिबदिनो गोबां फुद दं मा होनो नों बुंनाया ओ मा मा दंबावो होनना बुङोबाथ' दा नामखौबो माने जोंनि इमान जाफेरा नालाय मिथिया ने बिराद फेमास आरो ना नों जेरै बुं दों बिदिनो माने जेरावबो बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो होननायावबा जों लामासिम थांबानो माने माबाफोर उखैबानो बेफोरखौसो माने जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने बयबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दाना माने बिदिनो हटेलफोराव बेफोरखौनो माने फेमास जाखाबाय नालाय बेफोरखौ खौनो माने बयबो जायो आरो बिदिनो थाङोबा जोङो जों नोंहा औ नोंनो आङो औ औ नोंथां औ जों माने बेजोंनो माने रांखान्थियारि गोबां आरजिगासिनो दं आरो जायफोरा इदिनो हटेल खुलिना ला दों माने बिजोंनो जिउ खुंलांदों माने न' बांफोरखौबो बिदिनो गिदिर गिदिर लुना लानो हादों आरो जायफोरा गिदिर गिदिर हटेल खामना ना लादों बेफोरजों
औ अब्ला नोंथां माने जोंनि सावरायनाय समावबो जाब्लाय अब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां
औ औ
औ दे
औ दे